हेलौ
औ हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो नै दायो ओरैनो दंथयो नोंथां
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोन फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओं जोङो ओ आयदाखौ जोङो दानि थासारिखौनो सावरायनोसै नङा होमबा
औ जायो दे नोंथां।
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा खोब गरम आरो सान्दुंनि जाहोनाव बिराद गरम जादों नोंथांमोननि ओनसोलावहायबो बेफोरबायाददि जादों नामा?
औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माने अखानि बिबाङा जोबोर खम जानानै फैदों आरोना नोंथां। ओ जायनि थाखाय माने ओ जोंनिया माने आबाद मावनायावहाय खोब खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो जोंनिया माने ओ दैनियाय दैनि गोनांथि जायो नालाय जोंना आबाद मावनायावहाय
औ
बेनि थाखायनो माने अखानि बिबाङा खम जानानै जोंनिया ओ आबाद मावनायाव खोब खस्थ' मोनदों आरोना दा
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो आबाद मावनायफोरखौ गोबां खस्थ' मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनोबा जोंनो आबाद फोथारावहाय दैनि गोनांथि नङा होमबा
औ औ
औ बेफोरबायदिनो आबादखौ जोङो मावफुंनो हायाखै बा मावनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोङो दिनै आबादखौ मावथारनो थाखाय आबाद मावो जेब्ला बेनिखायनो जोङो मिसिंफोरजों दै सारनानैबाबो गायनांगौ जादों।
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो ओ दा माइ गायनो थाखाय जोङो माने फ फुख्रि थाखाय नङा होमबा जोंनाथ' फुख्रि फोरनिफ्राय माने जोङो ओ दै सारग्रा मेसिन दानियाथ' गोबां बेबायदिनो दङ' नालाय बे बेफोरजोंनो माने सारनानै दा एसे एनै गायगासिनो आरो नोंथां।
औ ओ जोंनि ओन जोंनिखुइबो बेफोरबायदिनो गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनोबा जोंना माइ आबादा बोथोर थानायावनो गायाब्ला जोंहा ओ माइ फिथाइखौ खोब खम जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
औ जोङो माइ आबादखौ बोथोरजों ओ बोथोरजों समजों मिलायनाय गायनांगौ बिनिखायनो जोङो दा ओ दै अखा गैयाबाबो जोङो बेफोरबायदिनो सागरफोरनिफ्राय दै सारनानै बेफोरबायदिनो ओ दंग'फोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो गायनांगौ जादों। आरो
औ औ नोंथाङा ओ थारखौनो बुंदों जोङो जेरैखि ओ जेनेबा बोथोरनि समाव जोङो बोथोर ओ माइफोरखौ बा गुबुन आबादफोरखौबाबो जों बोथोरनि समाव गायाब्ला माने जोंनिया ओ जा फिथाइ थायनांगौ जा बायदि जानांगौ नैफोरो माने खम जायो आरोना नांगौ गावनि बोथोराव गायाब्लाथाय
औ औ
औ दा माने जोंना ओ दामाने खोब माइ गायनायनि सम आरो बोथोरथार आरोना नङाबा माने जोङो ओ जुदिहाय जोङो ओ गाव गावनि फुख्रिनि बा जाम्फैफोरनि हाखरखौ सारालासिनो जोङो अखाखौ नेबाय थायोब्ला माने जोंनिया बोथोर आरो समा माने बारलाङोब्ला माने जोङो ओ अखाखौ नेनानै जों गायोब्ला माने नांगौ बायदि फिथाइफोरखौ जोङो उनावहाय जोङो मोननो हानाय नङा आरो
औ औ थारैनो नोंथां औ औ खोनादों
ए ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनि ओनसोलावहाय दा जेनेबा माइ ओ गायनायफ्रा जोब्बाय ना जोबथ'वाखै जेनेबा?
ओ जों गामियाव दायो ओ बेफोरबायदिनो न खरनै बा न'खरथाम गायखांदों माखासेयाथ' ओ दैनि प्रब्लेमनि थाखाय गायनो हायाखै बा दैखौनो नेगासिनो दासिमबो। अखा खौ हागोन खोमा होननानै।
जोंनियावबो बेबायदिनो सोलिना दंथ'यो दायो जेनेबा ओ माखासे जेनेबा सान्दुंआवबोथ' बांद्राय माइ गायग्रा थाब माने इसेबां सहायनो हाया नालाय ना नोंथां माने
औ औ।
बेबायदिनो माने गोबां खस्थ'यै सोलिनानै दा गायनानै गायनांगासिनो आरोना गोबां खस्थ'यै माने आबादखौ जोङो दा मावनांगासिनो आरो। औ आरो ओ जोंनिया जेनेबा बेबायदिनो माखासे जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जेथोनाखि जोङो दा गोदोनि समावहाय जेबायदि जोंनिया अखाफोर हायोमोन। दा नाथाय दानि दिनावहाय माने गोबां खम नुनो मोननाय जायो आरोना। जोङो अखा हानायखौहायो सान्दुंनि दुंथाइखौ जोङो माने बांसिनै नुनाय जायो। देग्लायल' नङा माने जोंनिया बिदिनो बोसोरफ्रामबो माने बेबायदि ओ हालोद बा समा माने जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दानिया। माने जेब्लानोखि जोङो माइ गायनाय बा आबाद मावनाय सम जायो अब्ला माने अखानि बिबाङा जोबोद खम जायो सान्दुङा माने गोबां ओ होयो। बेबायदिनो गोबां गरमफोरबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ थांनाय बोसोरावबो खोब जोङो आबाद मावनो खस्थ' मोनदों मानो होनोबा थांनाय बोसोरावबो अखाया खोब खम हादों। ओ जोङो माइ आबाद खौ जुदि मिसिंफोरजों बा बेफोरबायदिनो दै सारनानै गायब्लाबो जुदि अखाया ओ दस दिन बा पन्द्रस दिनसोनि गेजेराव माइ गायखांनायावहाय जुदि अखा मोनाबा बे माइयाहाय ओ रानलांनो चान्स थायोबा थैनो चान्स थायो आरो आरो बिनिफ्राय औ आरो बिनि ओमफाय हाग्राबो जोंहा हाग्रा जानायखौबो जोङो नुनो मोनो दै गैयाब्ला।
औ।
औ बेफोरबायदिनो आ आबाद मावग्राफोरा गोबां खस्थ' मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों। थांनाय बोसोरावबो एबारबो एबारबो बांसिनखौनो जोङो खस्थ' मोननायखौहाय मिथिदों आरो।
बेबायदिनो जायो आरो जोंनिया माने नोंथां बुंनाय बायदिनो दा जेरै
दैनि जोङो फुख्रिफोरनि बायदि सारनानै होयोब्ला माने जोंनिया इसेबांबा माने ओ मोजां जाया। जेरै जोंनिया अखाफोरनिफ्राय अखानि खानाया जोंनिया गासैयावबो जोंना थाजोबो नालाय। जों माने दुब्लिखौ जों आलि होजोबो नङा होमबा बेवहाय माने जोङो गोनां नांगौ एसेबां माने जोङो फुख्रिफोरनि दैखौबो जोङो सारनो हाया हाया सारजोबनो हाया आरोना नोंथां। माने जाखिनि न'आव न' खाथिनि बा फख्रि खाथिफोरनि आबादथिलि नैफ्रावल' जों मानि एसे एनैखौ जों होनो हायो। नाथाय बै एसे दुब्लि गोजाननिखौ जों माने इसिबां दै हरजोबनो हानाय जाया आरोना। बेनि थाखायनो माने जोंनिया माखासे आबादफोरा माने आथिखालावबो जोङो एसे खम बिबांनि जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नांगौ बिबांनिहाय जोंनिया माने जानायखौ नुनो मोना।
थार खोथा बियो नोंथां।
आरो बेबायदिनो दाथ' हालेवनायाबो जोंनिया बेबायदिनो हाया आरोना नोंथां ओ जेरै दै गैयाब्ला माने जोंनिया हालौनायफ्राबो मोजां जाया गायनोबो माने हानाय जाया आरोना।
औ।
औ आरो गंफ्रोमनिबो न'खराव माने दानियाथ' माने मिसिन गैयाखौनो होनजायो। मानोना दा मेसिन गैया माने गंफ्रोमबो न'खराव माने सोरनियाबा माने न'खरावहाय ओ रां रुफानिबो एसे प्रब्लेम थायो। बेनि थाखायनो माने सोरबा बाय दियाहाय जेनेबा दै बरिं मथरफोरखौबो माने बारा लाबोनानै सोफैनानै दै गा माइखौ गायनो हानाय अबस्थायासिम फैया आरो ना माखासे सोरबा बायदियाहाय। जेनेबा औ बेबायदिनो थांनाय बोसोराव जे जों नुनो मोनदों जे माखासे आबादारिफोरा माने अखा गैयिनि थाखाय माने दुब्लिया ओरैनो थानांगौ गोनां जादों आरोना माइ गायनो हायै जानानै थादों।
औ।
देग्लायनि देग्लायनि बोसोरावबो आं सान आंनि नुनायाव माने बेबायदिनो लामाखौनो लालांगासिनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ थांनाय बोसोरफोरावहाय जेनेबा गायजोबनो हादोंना हायाखैमोन नोंसोरनि ओनसोल बा नोंस नि गामिफोरावहाय?
जों गामियाव होननो थाङोबा थांनाय बोसोरावबो खावसेयानो थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेराव बोरि हा बेफोरावथ' दै गैयिनि जाहोनाव गायनोनो मोनाखै। जि गोथौ दहला हा बेवहाय ए-एसे एनै मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनिफाय जिखिनि बोरि हा एसे थादोंमोन गायनो हायिखौ बेवहाय मेसेङावहाय मैगं फोनाय जादों आरो मैगंनि आबाद मावनाय जादों।
औ औ।
जेराव जोंङो सबाय बेसर बेफोरखौ मावनो हायोना नोंथां। औ बेफोरखौ मावनायखौ जोंङो
औ। माने जोंङो माखासे आबादफोरखौ जोंङो जेनेबा गायनो हायो मैगंफोरखौ जोंङो जेरै हाफोरनि हालायै हा गायनो हायो आर ना नोंथां जेनेबा माखासे आबादफोरा माने एसे गोजौ जायगायाव जायो माखासे आबाद फोरा जोंनिया एसे दहला जायगायाव जायो नैफोरबायदि आरोना।
औ औ।
औ ओमफ्रायो जोंनिया माने दै थायोब्लाथ' जोंङो गुबुन आबादफोरखौल' जोंङो गायनो हानाय जानाय नंङा नाथाय दै गैयाब्ला जोंङो एसे एनैब्लाबो जोंङो माखासे आबादफोरखौ जोङो गायनो हानाय जायो आरो औ माने जोंना मेसें बोथोराव जोंनिया माने दैनि बारा गोनांथि जाया नालाय नोंथां दैनि खम बिबांनि जायो बा खम नांगौ जायो आबाद थिलि जा आबाद मेसें बोथोराव जोंङो गायो नैबेफोराव माने दैनि बारा गोनांथि जाया आरो
औ औ बेफोरावहाय मैगं थाइगंनि आबाद मावनो मोजां जाहैयो जेराव जोंङो आलु मैगं आबादनि मावबाबो गोबां जानायखौ बा जोंङो बेफोरबायदिनो मुलाम्फा जानायखौ जोंङो नुनो मोनो ओ अखाखौ अ नोंथां बुंलाय
औ आरो जोंनिया मटर आबादखौबो जोंङो गोबाङैनो गायनाय नुनो मोनो आरोना मथर गायो जेनेबा बेबायदिनो खुसे जुखामफोरखौबो जोंङो गायनाय नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ
औ आरो बांसिनैहाय जोंङो जोंनियाव माने जा जायगायावहाय एसे गोजौ जायगामोन आरो ना थांनाय बोसोराव माइ गायनो हायोफोरा माने एसे गोजौ जायगायावहाय माने बानलु सिब्रु गायनानै दोननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोननाय जादों आरो ना
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बानलु सिब्रु बा बानलुखौ गायनायखौ गोबांखौनो गायनाय नुदोंमोन नाथाय बेै बालु बानलु सिब्रु गायनाय समावहाय बेफोरबायदिनो खानो हायै समावनो अखाया अखा हाना होनानै गोबां बेफोरबायदिनो आबादखौ जोंङो मुला बेखौ मा होनो जोंङो खहा औ खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ औ अब्ला नोंथां जोंनिया माने समाबो जानानै फैबाय खोमा उननि समावहाय माने मोजां मोनसे आयदा लानानै बा सावरायफिननोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय
औ औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ बावहरबाय नोंथां
औ औ थारैनो बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै गोजोन्थों
गोजोन्थों